हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों दा नोंथां
औ जोबोद मोजाङै खोनाखादों बे समाव नोंथांनि आवाजखौ
औ दायो नोंथां आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय दा जोङो सानैजों एसे दा जोंनि आबहावा बा मिथिंगा बेयो बायदिसिना जेंनाजों मोगा मोगि जागासिनो दङ बे जेंनाफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै सानदों
नंगौ थारैनो आं नोंथां आं नोंथांखौनो बे जोंनि सावरायनो गोनां आयदानि बेखेवथिखौ होनो थाखाय खावलायहरग्रोनाय थाबाय।
जागोन दे नोंथां गिबियावनो। आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय दंफां-लाइफां, जिब-जुनार' हाजो-हायेन जौवेन दैमा दैसा गासैखौबो जयै सुबुं माहारि एबा जिब जुनारफोरा जिउ सोमजिदों। बेखौनो आबहावा होननानै बुङो दा बुंनो थाङोब्ला दिनै आबहावाया सुबुंनि मावथाय आरो माखासे मिथिंगायारि जाहोननि थाखाय गोबां गेब्रेनो हमबोगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोंनि सुबुंनि आरो जिउआरिनि जिउ खुंनायाव। जोबो जोबोद गोथौयैनो गोहोम खोख्लैदों। दा बुंनो थाङोब्ला आं गिबियावनो मिथिंगायारि जाहोनफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला अरगें बेरफ्रुनाय दङ। आरो बायदिसिना बांग्रि मावनाय। बेफोरबो मोनसे। मिथिंगायारि जाहोन आरो बुंनो थाङोब्ला सुनार बेफोरबो
नंगौ थारैनो।
औ आरो दा बुंनो थाङोब्ला। मानसिया सोरजिनायाव बुंनो थाङोब्ला आरो दा आबहावा गेबनाय बुंनो थाङोब्ला थाङोब्ला गुबैयै बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनायखौ गाहायै होननानै साननाय जायो दा बुङोब्ला बार गेब्रेंनाय बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां रोखोमैनो जायो बेयावथ' बुंनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायानो गिबि गाहाय जाहोन दा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जा दंफां दानफायनाया जागासिनो दङ। आरो दंफां दानफायनायनि थाखायनो बुहुमाव बिदुं बांनाया बांगासिनो दं। बायदिसिना जेंनानि मोगा मोगि जागासिनो दङ। मानो होनबा दंफांखौ मानसिया गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायदिसिना गासैखौबो दंफां लाइफांनिफ्राय सुफुंगासिनो दङ। बेनिखायनो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला बे दंफां-लाइफां, दानफायनायखौ हमनो हागोन आरो लोगोसे दंफां-लाइफां दानफायनायनि गाहाय जाहोनाव दंबावो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो थानो थाखाय जायगानि गोनांथि हानि गोनांथि जायो जायनि थाखाय हाग्रा-बंग्रा एबा दंफां-लाइफांखौ दान फायनांगौ जायो दा
आनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बारगिर बुंनायाव बुंनो थाङोब्ला दंबावो ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जानाय गारि मथरनि बांद्राय बाहायनाय बेफ्राय गारि मथरनिफ्राय जा ओंखारनाय उखुन्दै बायदिसिनाया जोंनि जा बार बार मण्डल एबा बारखौ जोबोद गेब्रेंनाय खालामदों आरो लोगोसे ख मु बांद्राय बाहायनाय बन बायदिसिना ब खैला पेट्रल बायदिसिनाखौ बांद्राय सावनाय बेफोर जादों।
दा बेफोरखौ नोंथां जोङो माब्रैबा जोङो कन्ट्रल खालामनो हागोन बे फोरबायदि बांनायखौ जों माबोरैबा खमायनो हागोन बेनि राहाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन दा गाहायै बुंनो थाङोब्ला दा गाहाय प्रब्लेमाथ' दा गाहाय जेंनायाथ' सुबुं अनजिमा बांनायनिफ्राय थाखायनो जादों दा गिबियावनो सुबुं अनजिमा बांनायखौ हमथारनोनांगोन जों बेसे हायो राहा लानांगोन
नंगौ
दा सरकारा गनायथि बायदियैनो सरकारनि गनायथि बायदियैनो माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलिनांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला सरकारा नेमखान्थिबो खालामदों ओ सासे ओ बिमा बिफाया सानैल' गथ'खांनो हागोन बेफोर नेम खान्थिफोरखौ बाहायनांगोन सोलिनांगोन आरो लोगोसे दंफां दानफायनायखौा होबथानांगोन फांसे दंफां दानफायोब्ला फांबा दंफां गायनांगोन आरो बे गायनायजोंल' जानाय नङा बे दंफांखौ माबोरै जोथोन लाखिनांगौ माबोरै ओ देरहोनांगौ बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लानाया जोंनि गासैनिबो मोनसे मावनो गोनां बिबान जागोन
नगं
लोगोसे दा बांद्राय गारि मथर बाहायनाय बेखौ खमायनांगोन हायोब्ला खनि मुवानि सोलायै दा ओंखारनाय दानि जुगाव ओंखारनाय इ भि इलिग इलेक्ट्रनिक बायदिसि ना गारि बायदिसिनाखौ बाहायनाय आरो पेट्रल बायदिसिनानि थावखौ मा बाहाय स्लाइ बाहायनायनि सोलाय जोङो बहाबा खाथि जायगाफोराव थांनो दङब्ला बिनि सोलाय थाबायनानै थांनाय आरो गारि मथरखौ बाहायनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानाय बेफोरखौ खालामनो हायो आरो ज दा नोंथाङाबो आबहावानि जा माखासे जेंना एबा दै दै गेबेंनाय बा हा गेबुंनाय बिनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ थारैनो औ नोंथाङा माखासे जोंनि आथिखाल समाव माबायदि ओ बे मिथिंगाया बा आबहावाया जुजिगास जुजिनांगासिनो दा बेनि बागै जोबोद गोथौयै फोरमायलांबाय बेबायदिनो आंबो माखासे जोंनि आबहावायावनो थानाय जेरै गोनांथार दै
औ
दा जोङो दै होनोब्ला गासैबो जिब जायफोर थांनानै थानाय बिसोरो माने दै गैयाब्लानो थांनानै थानो हानाय नङा आरो दा बे खे ट्रवाउबो जोङो माखासे ओ दैयाथ' दङ गोबां नाथाय माखासे जोंनो गोग्गो दैनि गोनांथि जायो जेराव लोंनो थाखाय जोङो गोगो दै बाहायनांगौ जायो ओ जेराव जों मोननो हायो लैथोफ्राव गोबां माने दै नाथाय बेयाव लोंजानाय दै गैया गोबाब
औ औ औ नंगौ
बेनिखायनो जोङो फ्रेस वाटार जेराव जों जाय जे जायगायाव मोननो हायो बे फोरबायदि जायगाखौ जों अरायबो मोजाङै लाखिनांगोन मानो होनबा जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय बिदि फ्रेश वाटारनि बिबाङा जोबोद खम
औ
आं दै गेब्रेंनायनि ओ जाहोनखौ ओ सुंद'यै मा मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौनो फोरमायग्रोनि लानि जेराव आथिखालाव जों नुनो मोनदों नों थाङानो फोरमायगासिनो बुजिनो मोनो बेनिफ्राय सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जोङो गेब्रेनायखौ बांसिनै जागासिनो नोंगौ थारैनो दा बे हिसाबाव जोङो नुयो आथिखालावबो सुबुं अनजिमाया बांनानैल' माने ओरैनो बाङाखै मानो होनबा साब सानफ्रामबो सासे सुबुङा बोथिथाम ओंखाम जानो गोनां जायो गाननो-जोमनो ओ गोनां जायो दा बिनि था खाय आथिखालाव बे जाहोनायनि राहा जेराव जोंनि गुसेब जायगायाव जों थोजासे जुदि ओ आबाद दिहुननो नांगौब्ला बेहाय जोङो सिगांनि बायदि माखासे नेचारेलि हासार बेफोरबायदि खौ माने मोन मावनानै जों दिहुननो हालिया आथिखालाव फार्टिलाइजारनि बाहायनायखौ गोनां जासै दा बे फार्टिलाइजार बाहायनायजों माखासे जोङो ओ हायाबो गेब्रेंबाय आरो माखासे जोङो जेब्ला अखा हागोन बा दुब्लियाव दै सोगोन बे दैनि बोहैनायानो जोंनि गाथोन दैसा ओ दैमा लैथोफोराव बोहैलाङो दा बेनो मोनसे ओ दै गेब्रेंनायनि जाहोन आरो नोंथां दा बेयाव दैया गेब्रेंनायजोंल' थाबथानानै थायाखै दैयाव माखासे गोबां फिसा फिसा जिब ना जेरै एम्बु, साम', खांख्राइ आरो बायदि गोबां गोबां जिब फोर थायो दैयाव थाग्रा दा बिसोरो बे गेब्रेंनायनि जेराव रासाय नारि हासार जेराव बेयाव गोबां पयजन मुलि नङा होमबा डेन्जार पयजन दा बेफोरबायदि फयजनखौ बिसोरो थावरिनो हाया दा बिसोरो ओ दैयाव थांबाय नालाय बोरियावबो थानो हाया बेस्राफोर जेरै ना थुरफोर, नास्रायफोर, नाफोर बिसोर दैयावनो माने थैनो गोनां जायो आरोना दा बे फोरावबो जोंहा मिथिंगायारि ख'हा जादों दै गेब्रेनायाव आरो जों लानो हाबावो बेनिफ्राय ओ जेरै खल खारखानायाव बाहायनाय जेरै दैनि लेथ्रा खौ जों नुनो मोनो जोंनिफ्राय भारत हादरनि सिङाव गिदिर गिदिर कलकारना दं नाथाय बिसोरो थोंजोङै बिसोरो खेनेल जाय ओ लामा ड्रेन बेखौ जोङो दैसायाव बा दैमायाव हगार हरनायखौ नुनो मोनो जों गोबां ओ आर्ट आर्टिकेलफोराव मोनो जेरै गंगा दैमा फोरखौ जों फोसाबनायनि खोथा नाथाय बेफोरबायदि
औ
ओ एक्टिभिटिस ओ खामानि मावबाय थानायनि जाउनाव बेफोरखौ फोसाबनानै लानो हायाखै दा बे गाज्रि दैयाबो माने गोबां जोंनि दै दैखौ माने गाज्रि खालामो आरो नोंथां बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो आथिखालाव जों गोबां बे समाव बाहायजानाय गोख्रोङै बाहायजानाय जेरै फ्लासटिक फ्लास्टिकनि बाहायनाय नोंथां दा फ्लास्टिकनि बाहायनायावबो आथिखालाव गोबां हा, दै बे ख'हा जादों आरो दैनि बेलायावबो जेराव जोङो साफ्रोमबो माने मानसियानो आथिखालाव प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जों ओ खोनानो‌ मोनदों ओ नैरोजा नैजिनै नैजिथाम नैजिब्रै बे समाव जोंनि भारत सरकारा औ सिंगेल अवान टाइम इउस प्लास्टिकखौ जोङो बाहायनो मोनला बेन खालामबाय होननानै जों फोसावदोंमोन नाथाय थेवब्लाबो बेफोरबायदि ओ इनिसियेटिभ लानायावबो जोंनि माखासे भारताव थानाय सुबुंफोरा बेनि बाहायनाय बा बेनिखौ हमथानांगौमोन बेखौ हमथानो हायाखै। जेराव बेनि बाहायनाया आथिखालाव जों बांसिनसो नुनो मोनदों दा बे खेथ्रआवबो जोङो गोबां दैनि गेब्रेंनायखौ नुनो मोनदों जेराव जों डासटबिनाव गारनो नागारै मोनसे खाथियावनो थानाय लांदां जायगा बेफोरावसो गारनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरनो माब्लाबा बारजों माब्लाबा ओ दैजों गोजावलांनानै बै दैमाफोराव माने जमा जानानै थाहैयो आरो नोंथां दा बे जमा जाहैनायावनो जोंहा प्लास्टिकखौथ' मिथिखायो जेराव थाब सेवनो रोङा। आरो जेराव माखासे ओ फिसा फिसा जौ एमफौफोर हाबोबा बेनिफ्राय ओंखारनानै फैफिननो रोङा बेफोरावनो गोबां ओ दैनि गेब्रेंनायखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां। दा बेनि राहाफोरा बेनोमोन ओ जोंहा बेफोरखौ गाव गावनो मानसि
औ
जायफोर समाजाव थांनानै दं बेनो सांग्रां जानांगौ सांग्रांथि जानांगौ आरो बेनिफ्राय जोंनि गोनां जानाय जाय गोग गो दै बेखौ बासायनानै लाखिनाया जोंनि खामानि आरो नोंथां।
औ नंगौ
ओ बे समाव समनि आंखाल। बे जोंनि औ
औ नोंथाङा दा आबहावाखौ माबोरै सा साब सिखोन लाखिनांगौ एबा माबोरै सुबुंनि जा मावनांगौ हाबाफोर दं बेफोर नोंथाङाबो थारैनो मोजाङै फोरमायना होलां नांगौ आरो माखा से बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय सोलोंनो मोनबोबाय। दा नोंथां बिदिब्ला दिनै सावरायनानै नों थांदों जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथां एबा दोन औ नोंथां दोनथ'लायनिसै औ दे नोंथां। औ